औ
ओ नोंथां खोनादोंना? ओ दे नोंथाङाथ' जोङोथ' दा थटपिखौ लादोंमोन फालांगि।
औ फालांगि आं दखान होसा दखान होयो हिसाबै आं लाबाय आरो बिजनेस मावो हिसाबै
ओ दे नोंथां फालां-फालांगिनि सोमोन्दै नोंथ थाङा मा मा मोनथिगौ एसे फोरमायग्रोदो
आंथ' दखान होयो जाहैबाय आं दखाननि सोमोन्दै बुंसै आङो नङा होमबा गालामाला दखना बिदिनो मैगं थाइगंनि जिनिस बिदिनो आं गोबाव जाबाय आरो दखान होबोनाया इदिनो दा बिदि होना नानै दङ बिदिनो दालि संख्रि बिदिखौ लाजोबो आरो ओम खोनाबाय आङो मोजा मोजाङै मोजाङैनो सोलिनानै दं आरो
ओं नोंथां
बिदिनो मैगं थाइगंबो लायो आरो आलु बायदिसिना बिदिनो बानलु बिदिनो लाजोबो आरो सामब्राम थुमब्राम
औ ओं नोंथां खोनादों नोंथां।
बिदिनो आरो बिदिनो बायेरा बिजनेस मावबाथ' ओरैनो साहा बिलाइ लाङो।
औ
बेखौ मोनथिखाया होमबा
नों मिथिया नोंथां मिथिया।
बिदिनो बेंगलाव साप्लाय हरो मानसिनिफ्राय बा-बायस'नानै लांनानै बिबाइदि देखायो आरो। फल'।
आ दा
नोंथाङालाय माबाफोर फालांगि मावो नामा बेखौ बुंदो‌ दे फंनैसो।
मावनायाथ' आं माव मावनायाथ' मावनायाथ' आं मावनाय जाया ओरैनोथ' जोंनि खाथि जुरयाव बुहुद मावो। बानलु आबाद आलु ओमफ्राय आरो बिदिनो सबाय बिमा ओमफ्राय जाय भिन्दि माने मावग्राफ्रा बुहुत मावो आरोना ओमफ्राय दा जोङो माने बेखौ आबाद होनबाथ' माबाखौथ' ओरैनो फालांगिखौथ' ओरैनो खालामनो होननानै खालामो। बहुद माबा नालाय जोङो बेखौ सिगाङै मा गावनो हाब मावगोरनानै बेखौ फालांगिखौ आरामैनो जोङो फिथाइनि फ्राय जोङो बहलबाबो होन मोन से फालांगि खालामनो थाखाय बेखौ जोङो बेगर बायग्रोनांगोन बेगर बायनानै जोङो हासार होनांगोन हासार होनानैसो जोङो फिथाइ सामथाइखौ मो-मोनो नालाय बेनिफ्रायसो जोङो फालांगिखौ मावनो हायो मथरबाबो होन सबाइबाबो होन दालिबाबो होन आलुबाबो होन माने जोङो बेखौ मोनसे मोनसे खेथि मेसें बोथोराव आरामै खेथि मावना
उम
जों बेफोरबायदि माबाखौ मोननो हायो फालांगिखौ मावनो हायो आरो। दा नोंथांमोनथिं ओमफ्राय बेफोरबायदि जों गोरान खेथियावसो मावनानै। मोनो नालाय ओमफ्राय नोंथांमोनथिं बेफोरबायदिया दैबारि ना मा बारियाव मावनानै खस फालांगि खालामनो थाखाय खस्थ' जायो। जायो ना मायो
जेनेबा जोंथिंथ' दा नै। ओरैजाय हाजो खाथि अरुनाचल हाजो खाथि जायो नालाय।
दा जोंना माने माबाया ओरजा हाफ्रा गोरान गोरान थायो नालाय।
जों दा फालांगि मावनो मोजां जायो आरो। बायसना लायनानै